औ नोंथां।
अ खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा दा जों बे समाव इउटुबनि बागै सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां।
ओ इउटुबनि बागै ना नोंथां।
औ औ
जायो सावराय जायो। इउटुबाथ' मोनसे मोजां टपिक नङा होमबा।
औ औ दा जों इउटुब होनोबा जों मिथिखायो जोंनि बयनिबो मबाइल मबाइल दा इउटुबा थायो
औ नोंथां
दा दा जों बेवहाय ओ एलबाम मोनो। जेनेबा ब्लग भिडिअ मोनो फिल्म मोनो बेजों लोगोसे जों ओ गावखौनो मटिभेट खालामनो थाखाय गोबां मोजां मोजां मटिभेसन भिडिअबो मोननो हायो आरो इउटुबनि गेजेरजों औ बर'फोरनि गेजेरावबो इउ टुबनि गेजेरजों जों गोबाङैनो जों दावगानायखौ खौ नुनो मोनबोगासिनो दं जेरैनाखि कि फिल्मनि फारसे लानानै एलबाम दिहुनन्नाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ जों इउटुबनि गेजेरजों नुयो नङा
औ नोंथां।
औ
मा होनना बुङो जोंना इउटुब बाथ इउटुब नङाब्ला जोंनि बर' जिथुबा बर'नि ओइ मा होनना बुंङो बेखौ फिल्म आमफ्राय एलबाम बे दासिमबो जौगानाय नङामोन आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
जोंनि बर' हारिया सिनायथि मोननाय हिसाबै बा मेथाइफोराव सिनायथि मोननाय हिसाबै बिनि गुबै गुदियानो जोंना इउटुबसो होनना बुंजायो दा दानि समाव।
औ औ औ
नङाबा जोंना गोदो माने रावबो बांद्राय बिदि खोनासङामोन आरो बेसेबां जों मिथियो जायफोराल ओ गावसोरनि गाव दामनाय जिथुबा बक्स थायो बा मबाइल बिसोरलसो खोनासंनो हायोबो नङा होमबा?
औ औ
फोर बायनो हायो आरो केसेट दिसफोरखौ बि बुसाव खोनासंनो मोनोमोन। दानि दिनाव बे इउटुब इउटुब थानायनि थाखायनो माने जोंनि हारियाबो एसे जौगाहांबाय आरो
औ औ नोंगौ नोंगौ।
दा नोंथाङाबोथ' इउटुब नायखायो नङा होमबा?
नायो नोंथां। नायो
बिदि भिडिअसफोरखौ नायनानै नोंथाङा मोजां मोनो इयउटुबाव ओरैनो
आं ओरैनो जेनेबा जानाय भिडिअ बेफोर मोजां मोजां ओ बेदरफोर जानाय बेफोरखौ नायनो जोबोद इन्टारेस्ट मोनो आरो बेजों लोगोसे दावबायनाय जायनाखि दावबायनायनि ब्लग होयो बेफोरखौबो आरो बेनि अनगायै जेनेबा बर'नि गोदान गोदान एलबाम बा गोदान गोदान बर'नि फिल्म बेफोरखौ नायनानै मोजां।
औ नोंथां थिग आनो नोंथां बेनि अनगायैबो। जोंनि जिथुबा बुहुमाव सोमजिबाय थानाय माखासे जाथाय बेफोरनि बागैबोथ' मोननो हायो नङा होमबा।
औ औ नोंथां। खौरांफोर मोननो हायो औ।
दा नोंथाङाबो नायोना बेफोरनि।
औ औ नायो नायो।
औ। ओमफ्राय नोंथां जिथुबा इउटुबफ्राव दे गोदान गोदान फिलिम मोनो बेफोरनि सायाव नोंथाङा नाया नामा।
अ नायो नोंथां नायो।
जैबायदि बर'नि माखासे फिलिमफोरबो दङना नोंथां। नायफिनो मोन बाय। बुंनो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा इउटुबाव बर'नि मा मा सपथुनफोरखौ नायखो।
अ आंथ' जेब्ला मायथाइखौ आं एगजाग गोसोआव गैला खिन्थु नैरोजा जिथाम बेफोरबायाददि जानो हागौआनो आरो जिथाम जिब्रै बेफोरनि गेजेराव आं मोनसे बर'नि फिल्मखौ साब। सिन मोनदों आरो बेनो। जाबाय दिलु दिल्ली टु बड'लेण्ड होननाय।
औ नोंथां दङमोन औ।
औ नोंथाङाबो नायखांबाय जानो हागौ।
नायखांबाय होमबाबो बांद्राय गोसो गैलामोन आरो माबायदिमोन नोंथां बेनि स्ट'रियालाय।
अ बे फ्लमा ओरैनो बेवहाय गोबां एक्सन दङ बेजों लोगोसे ओ बर'नि माखासे जेनाखि थासारि बेखौबो सोफादेरनाय जादों आरो जेनेबा सोलोंथाइ मोननानै बर'फोरा माबादि दावगानो हाखो। बेखौबो बेहाय दिन्थिनाय।
औ ओमफ्राय।
दिल्ली दिल्ली टु बड'लेण्ड मुंखौ होनायावनो जों हमदांनो हाखायो दिल्लीनिफ्राय बड'लेण्ड। जनाखि आ। बेफोरनि थासारि बेखौ जों एसे हमदांनो हायो आरो बे।
औ औ।
औ जेनेबा सिखाव खावनाय बे। बेफोरबादि बड'लेण्डनि मानसि। थांनानै दिल्लीयाव सिखाव खावहैनाय बेफोरखौ ओ।
औ नोंथाङो औ। बेजों लोगोसे आरो औ समाजनि। बे मफोर मेसेज होदों होनाय दंमोन ना गैया।
बेवहाय ओरैनोथ' दङ बे फिल्मावहाय जेनेबा ओ जोंनि बर' हारियावबोदि ओ सोलोंथाइ मोननानै जानांगौ बेवहाय रोखायै फोरमायदों जेनेबा सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे बेवहाय माखासे। सिखाव दाखाय खालामनायखौ। खौबो जों नुनो मोनदों। अ जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबायाददि जाया बेखौनो मेसेज होनाय दं आरो
औ नोंथां लोगोसे आरो बर'नि खायसे खायसे ओ गोदान सोदोब ओंखारनाय बे सावथुनाववहाय नुनो मोनदोंमोन आरो जेरैबायदि जोंफु होन औ हाबलां होनना बुंनाय एसे नुनो मोन्दोंमोन आरो सावथुनाव
औ औ औ
ओमफ्राय आरो बे
ओरैनो
बेबायदि मा ओम सावथुन फबावदों नोंथाङ बे इउटुबावहाय जाय सावथुना माने जोंनि बर' समाजखौ मोनसे मोजां माने मा बुं बेखौ मेसेज होनाय
अ ओरैनोथ' हायनामुलि हायनाामुलिखौ खोनाबाय जानांगौ नोंथाङा हायनाामुलिया अ वान टु थ्रि बिदिनो गोबां पार्ट ओंखा ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनदों औ बेनि गेजेरजों जो-जों बर'नि जेनाखि हायनाामुलि होनाय बेखौ बे फिल्मनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
औ हायनामुलि हायनाामुलिनि गेजेरजोंदि जों सासे सेंग्रा बा सासे सिख्लाया जेनेबा सासे अजानावहाय बे मुलिखौ लायनानै सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ मोजां मोनोबा बेखौ ओ गावनि फारसे गोसोबो होनो बेफोरबाददि मुलिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बे फ्ल्माव बेखौनो ओ मख'नानै ओ फिल्मनि मुंखौ हायना मुलि दोननानै बिदिनो फिलमखौहाय
औ नोंथां आरो बेनि गेजेराव बे मुभियाव आरो ओ सावथुनाव मा मा मा दंबावोमोन जेनेबा मा मानि जाथायखौ लानानै मिथिनाय जादों नोंथां आं नोंसोरनिथिनायावथ' औ जेनेबा दानि आगोलनि समावसोलिबाय थानाय बायदि नांजाथथायनि बागैबो फोरमायदोंमोन आरोना होमबा बर' समाजनि
औ औ नंगौ औ
ओमफ्राय आरो नोंथाङा मिथिनाय सावथुन इउटुबाव नुनाय
इउटुबाव नुनाय होननानै बुङोबाथ' अ बिहामजो रानि बिहामजो रानिखौबो आं गोसो द एसे ओ ओ बिनि एक्टरा राज अ राजिब मोन अ राजिबा ने? औ बेवहाय माने बिहामजो बिखुनजोनि दावहा खौ नुनो मोनो आरो बि ओ बिखुनजोनि आखु वा गाज्रि ओ बिहामजोखौ बायदि बिदिनो गाइखेराव मुलि होनानै बुथारनो नाग गिरनाय बेफोरबादि सावगारिखौ नुनो मोनो आ रो फिलिमावहाय
गोदोनि गोदोनि सावथुनफोरखौ दा नोंथाङा बुंबाय बेबायदिमोन होननानै आंबो नुदों गोदोनि सावथुनफ्रा माने बांसिनानो बिहामजोआ मोजांबा बिखुनजुआ गाज्रि आरो बिखुनजुआ मोजांब्ला बि बिहामजोआ गाज्रि बिब्दिमोन आरोना होमबा नोंथां।
औ‌ औ
आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे सावथुन दंबावोमोन दाना इउटुबाव नुनो मोनबाङाखै माने मोनला आरो बे संगालि होननाय सावथुन खोनाफेर नंगौ नामा नोंथाङा?
खोनादोंमोन नोंथां ओमफाय आं बे फिलिम खौ नायनाय जायाखै आरो
सावथुन होननानै बुङोमोन आरो गोदोनि समावहाय संगालि होनबाथाय बेफोर सावथुनखौ माने
औ
दा गोबां खमसै इउटुबफ्राव नुनो मोननाया मालाबा मोननोनो थाङा
ओ औ औ
ओमफाय आरो बेनि बादै माबाफोर सावथुन दंबावो जायखौ नों इउटुबाव नुबावदों नोंथां?
बिनि अनगायै नोंथाङा गोदान सावथुनखौ? गोदान सावथुन होननानै बुङोबा बिदिनो गोबां दं जेरैनाखि ओ मा होनना
औ नोंथां जेब्ला लाजिब्ला खाजि गोमायो होननायबो दङ आरो।
औ औ औ नंगौ‌ नंगौ
दा बे लाजिब्ला खाजि गोमायो होननाय सावथुना माबायदिमोन आं दासिम गोसोआव गैयासै।
आंबो गोबां गोबावानो जाबाय। बे फिल्मखौ नायनाया सिगाङावहाय नायदोंमोन।
नोंथां ओमफ्राय दा ओ गोदान गोदान जोंनि बर' मेथाइफोराबो इउटुबफ्राव मोजाङैनो नाय भिउस मोननाय जादों ना नोंथां।
औ औ
जोंनि बर' सुबुं जाय इउटुबाव ओ मुंदांखा जानानै दङ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओरैनोथ' इउटुबाव भ्लग खालामग्राफोरखौ होनदों नामा नोंथां? अ ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा ब बर' रावजों ब्ल'क
औ नोंथां माने बेखौ बेखौ बुङालासिनो जेनेबा बर' हारिनि थाखाय माबायदि गोहोम गोग्लैयो माने इयउटुबा बेनि सायाव एसे बुंनानै होदों।
ओ बेफोर ब्लगफोरखौ होनदोंना नोंथाङा इउटुबनि
सासे इउटुब सासे इउटुबार जानानै आरो नोंथां ओम
दा नोंथां टाइमा जोबनानै
औ नोंथां बिदिब्ला दोनजाथ'सि गोनदां ना मा होनो? मालाबा सम मोनबा रायलायफिनसै नङा होनबा नोंथां।
औ औ दे दे
उम
आंनाव कला दानजायाखै माथो